नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना
खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ दङ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांजों दाउ अमा फिसिनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
औ नोंथां सावरायजागोन
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बै जोंनि न'आव फिसिग्रा दाउफोरखौ माबोरै फिनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो मा मा मुलाम्फा मोननो हायो एसे गुवारै फोरमायनो हागोन नामा नों
औ नोंथां औ नोंथाङा आंनि मथायखौ खोनादों ना
औ खोनादों दे बुंलाय नोंथां
औ जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनाव दाउ अमा बोरमाखौ माबोरै फि फिसिनाय जायो होनोब्ला गिबियावनो दाउखौनो फोरमायग्रोनोसै नों थांनो औ गिबियावनो जोंना दाउखौ मोननै बाहागोआव एबा मोनथाम बायदिसिना बाहागोआव मोननै मोनथाम नङा बायदिसिना भागोआव मोननाय जायो जोंनि ओनसोलाव दा मोनथाम साथाम फागोखौनो फिसिनाय जायो आरो जेरैहाय लकेल दाउ बयलार दाउ लोगोसे ओ गुफुर ब्रयलार दाउ बेखौ फिसिनाय जायो बांसिन जोंनि ओन कयलार दाउजों लोगोसे लकेल दाउखौ फिसिनाय जायो दा लकेल दाउनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बिसोरखौ गिबियावनो बिमाया बिदि दैनायनि उननिफ्रायनो नोंथांनो फोरमायनोसै बिमाया बिदै दैनायनि उनाव फिसाखौ खाथाख'आव बुथुमनानै लायो माहा मास मोनसेनि थाखाय बुथुमनानै लायो गोलोम बोथोराव बांसिन थबनो जायो मानोना ओ बिमाया गजबना लानानै गुदुं खालामब्लासो फिसाया ओंखारगोन नालाय बेनि थाखाय गोलोम बोथोराव एसे सबजासेनो गोजां बोथोराव एसे सम लानायखौ नुनो मोनो आरो
ओ बिदि फिसाया फिसाखौ गजबना लानानै जेब्ला फिसाया ओंखारो अब्ला जोङो बिसोरखौ खाथा ख'निफ्राय बोख्लायनानै जोङो गाहायाव गलाराव दोननायखौ दोननाय जायो आरो नों बिदि गलालाव दोननानै जोङो बिसोरखौ सप्तासे एबा सप्तानै बे गलानिफ्राय बोखार आरो ना बिनि जाहोनानो जाहैबाय दाउना ओ आथिं गोरलै गांखं गोरलै बायदिसिना गोरलै जायो नालाय बेनि थाखायनो बिसोरखौ ओ हाग्रायाव हेगाराबालासिनो बिमाजोंनो गजबनानै बिसोरनो एंखुर बायदिसिनाखौ होना जाहोना दोन्नाय जायो आरो बिनि उनाव जेब्ला फिसाया एसे देरो अब्ला जोङो बिसोरखौ बिमाजों आदार जानो ओ हाग्रायाव हेगारनानै होयो मालाबा बिदि हाग्रायाव हे गारना हानाय समाव जोंना बायदिसिना ओ बेराम जायो दाउ फिसाया जेरैहाय बेरामखौ बुंनो थांब्ला बिमाया ओ गोबोरखि बायदिसिनायाव एज्रावनानै होयोब्ला नाय आदार नाय नाय समाव फिसानि मेगनाव हाबनानै मालाबा आजनाय बायदिसिना जानाय खौ नुनो मोनो बेफोरनि राहा होनोब्ला ओ फाहसालियाव बांसिन मुलि बायदिसिनाखौ जों नुनो मोनो बे लाबोनानैबो जोङो फिसाखौ मोजां खालामनो हायो लोगोसे दानि समावथ' बांसिन बिदि फिसिनाय एबा लानाय बायदिसिनायाव सोरखारनिफ्राय बायदिसिना राहा मोनो एबा बिथांमोना राहा होयो जेरैहाय दाउ फिसा हरो लोगोसेनो आरो ओ बिसोरखौ मोजां जानो थाखाय भेक्सिन बायदिसिनाखौ सम सम समजों लोगोसे बेखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनो एबा होनाय जायो आरो नोंथां लोगोसे बिदि ओम फाहामसालिनिफ्राय फाहामनायनि उनाव जेब्ला दाउआ गिदिर जायो अब्ला बेवहाय जों जोङो मालाबा राङारि आंखालखौ जोङो सुफुंनो हायो एबा बेजोंनो जोङो जोंनि नांगौमानि खिनाखौ ओ जोङो सुफुंनो हायो लोगोसेनो जोङो बेखौ बेदरारि बायदिसिना महरैबो जाजायो आरो नोंथां जेरैहाय जोंनि दोरोङारि अनला ओंख्रि बायदिसिना जों जाजायो आरो ओ लोगोसेनो बिदिनो जोंना लकेल दाउखौ फिसिनाय जायो लोगोसेनो दा कयलार दाउनि बेलायाव बुंनो थाङोबा बेखौ बिदिनि फिसि नाथाय बिना एसे आलादा कयलार दाउआ बुंनो थाङोब्ला गावनि फिसाखौ बिदैखौ गनो रोङा बांसिन बिसोरो बिसोरनाव मा मुलाम्फा होननानै बुंनो थां ङोब्ला बिसोरनाव बांसिन जोङो बिदैजोंनो नांगौ मानि थाइस थाइनै न'खराव रांआरि आंखालखौ सुफुंनो हायो आरो बिसोरा ओ मोनसे हुदा दङ बिसोरो ओ दाउआ जेरैहाय एज्रावनानै हाग्रा बंग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै जायो बिदि बिसोरो ओ एसेबां नागिरना जानो रोङा बिसोरना बिसोरनि थाखाय बाजाराव बायना मोननाय ओ एबा फाहामसालिनिफ्राय बायदिसिना मुवा लाना फैनानै बिसोरनो जाहोनांगोन नाथाय मालाबा नुयो जे जोङो जोंनि न'खराव फिसिनाय लकेल दाउजों बिसोरखौ दोनफायोब्ला बिसोरबो लकेल दाउनि स ओ स लायो लानायखौ नुनो मोनो आरो हाग्रायाव नागिरनानै खांखो बायदिसिनाखौ एसे खेबस' खेबस' जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बिज बिनि उनाव जोंना फैबाय बोरमा बोरमाखौबो जोंनि जोंनि ओनसोलाव ओ मोननै जातनि फिसिनायखौ नुयो जेरैहाय राम बोरमा लोगोसे लकेल बोरमाखौ फिसि जायो आरो लकेल बोरमायाथ' बिदिनो जेरैहाय मोसौआ खांसो जायो बिदिनो खांसो जायो लोगोसेनो दै बायदिसिना सापर बायदिसिना जों होनानै बिसोरखौ लोंनो माने दौनाय जायो आरो ओ बिसोरनिफ्रायबो जोङो नांगौ मानि गोनांथि जानाय राङारि आंखाल बायदिसिनाखौ सुफुंनो हायो बिसोरनि थाखाय जोङो ओ फिसाया बुरजा जायोब्ला एबा बोरमाखौ बुरजा लायोब्ला गिदिर गराल बानायना होनांगौ लोगोसेनो बिसोरो जेरैहाय फाख्रि बिलाइ गाम्बारि बिलाइ गाम्बारि फिथाइ बायदिसिना बिलाइफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो ओ लोगोसेनो राम बोरमानि बेलायाव बुंनो थाङोबा राम बोरमायाबो बिदिनो नाथाय लकेल बोरमाखौ जेरैबायदिहाय दुब्लियाव होनानै गारबोयो बिदिहाय राम बोरमाखौ बारा एसे होनायखौ नुनो मोना बेखौ गलारनि सिङावनो बिदि बिलाइ होनानै दाना होनानै बायदिसिना होनानै जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय दानि समाव नुनो नायनो थाङोब्ला ओ बिदि बोरमाफोरखौबो बिजि बायदिसिना जों फाहामसालिनि फ्राय लाबोनानैबो फिसा खांनायखौ एबा फिसा देरहोनायखौ जोङो दानि समाव नुनो मोनो मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बोरमाखौ फिसिनाय जायो आरो लोगोसे अमानि बेलायाव बुंनो थाङोबा अमाखौथ' जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो फिसियो एबा बांसिन नानो लायो दा अमाखौ जोङो बाजार हाथाइ बाजार आरिफ्राय बायना लाोनाय जो लोगोसेनो बिनि अनैबो जोंना गामि ओनसोलावबो उम खाया खयनैनि नख'रा गरा बायदिसिनाययाव फिसा थायो नालाय फिसाखौ बिनिफ्रायबो जों मालाबा बायनानै लाबो बोयो आरो बायनानै लाबोनानै फिसियो आ जोङो अमाखौबो बायदिसिना जातनि एबा मुंनि मोनो जेरैहाय आ जोंना लकेल अमाबो दङ लोगोसे हेमसेार क्रसनि बायदिसिना बिदिबो अमाबो दङ ओ हेमसेेर क्रसनि होननाया एसे आलादा दा बेयो लकेलनिसाय जादा एसे आलादा जायो आरो आं दानानि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बिसोरो गुन्दैजों ओ जोंनि जु माय सावनाय अफ्रि बायदिसिना जों होब्लानो बिसोरो देरो आरो बिसोरो देरनानै जोंना सम जों बुंनो थाङोब्ला बेसो ओ द' मान ओ द' मानस एबा ओ स्नि मान जोङो बेसोरखौ मोजाङै जाहोयोब्ला फा-फालांगि खालामनो हायो आरो नोंथां लोगोसेनो ओ बिदिनो ओ बिदि बिसोरखौ सापर बायदिसिना जाहोनानै मोजाङै फेदेरनाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बिदिनो दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो ओ फिसिनानै ओ फालांगि खालामनानै नांगौ समाव गोनांथि जानाय राङारि आंखालखौ जोङो सुफुंनानै नांगौ बाय बायदि समाव जोङो बिसोरखौ बेदरारि बायदिसिनायावबो मोनफा मोनफाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव फिसिनाय जायो लोगोसे नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ दाउ बायदिसिना अमा बेफोरखौ माबोरै फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरै फोरमायदों ओ बेबायदियैनो जों जोंनि ओनसोलावबो दाउ अमाखौ फिसिनाय जायो आरो ओ गावनि राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखायबो बेफोरखौ जोङो लानायखौ नुदों आरो ओ गिबियावनो जोङो दाउखौ फिसिनोब्ला ओ दाउ बिमानि गोनांथि जायो आरो जोङो ओ दाउ बिमाखौ जोङो बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोजायो आरो नङाब्ला न'आवनो थाखायोब्ला ओ बेनिफ्रायबो बानायनाय जायो आरो ओ जेब्ला बियो फिसा ओंखारो अब्ला जोङो बे दाउखौ जोङो बिमाजों ओ आदार जानो होआलासे जोङो दाउखौ दाउ फिसाखौ आरो ओ गुबुन जायगायावबो दोनजायो आरो बिमाजों हगारना होयोब्ला जोङो बेरामफोर जाजानायखौ जोङो बांसिन नुयो आरो ओ आइफोर जानाय खुगायाव गाराय जानाय आरो ओ नेवलाय बायदिजों जाजानायनिबो ओ एसे आसा थायो आरो बेनिखायनो जोङो बांसिन दाउ फिसाखौ बिमानिफ्राय आलादा ओंखारनायनि उनावनो आलादा खालामना दोन नंखायखौ ओ नुदों आरो बेनि उनाव जोङो दाउ फिसानो ओ बाजाराव मोननाय दाना फिसा ओ बायदिखौ होयो आरो बेनि अनगायैबो न'नि माइरं गोरलै बेफोरखौ होनाय जायो आरो दाउ गोरलैनो
औ।
बेनि उनाव जोङो दाउ न'नि लकेल दाउनि अनगायैबो जोङो ओ बयलार दाउ फिसिनायखौबो नुदों। बेखौ बांसिन फारामाव फिसिनायखौ नुदों आरो नोंथां। बेखौ न'आव फिसिनायखौ एसेबां नुवाखै। बेनि उनाव कयलार दाउखौबो फिसियो आरो बेखौ जों जोङो जानायावबो बाहायो आरो गावनि राङारि खरसा पानि थाखायबो बाहायनायखौ जोङो गोबां सुबुंफोरखौ नुदों आरो। बेनि बिदैखौ बेखौ फाननानैबो जोङो राङारि मुलाम्फाबो मोननो हायो। आरो दाउखौ फाननानैबो जोङो राङारि मुलाम्फा मोनो आरो। बेनि उनाव जोङो दाउनि अनगायैबो न'खराव जोङो बोरमा अमा बायदिखौबो फिसियो आरो बोरमाखौबो जोङो राम बोरमा लकेल बोरमा बेफोरबायदि दङ आरो। बेफोरखौ जोङो ओ दुब्लियाव गांसो जाहोहैनायनि अनगायैबो न'आव गुन्दै माइरं आरो सापर आरो बे गाम्बारि बिलाइ फाख्रि बिलाइ खान्थाल बिलाइ बायदिखौबो जाहोनायखौ नुदों आरो। जोङो बेनिफ्रायबो जोङो राङारि आंखालखौ सुफुंनो हायो नोंथां।
औ।
नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोन्थों।